हेल' नोंथां
अ नोंथां औ
नोंथांनियाव आं मोननैसो सोंथिनि फिननाय लुुबैदोंमोन नोंथाङा आंनो बेफोर सोंथिनि फिननायखौ होनो सम दंना?
औ हागोन नोंथां
औ ओ नोंथांनियाव आङो ओ जोङो दाउफोर फिसाफोरखौ माबायदि फिसिनांगौ बा माबायदि फिसिब्ला जोङो बे दाउफोरखौ बेमार आजारनिफ्राय जों बारग'होनो हागोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां।
औ
अ बिदिब्ला नों नोंथांनि सोंथि बायदि आङो ओ फोरमायहरनोसै खोनथाहरनोसै ओह जोंहा आं न'नि फारसे आं न'नि दाउ फिनायनि फारसे सावराय दिनै ओ जोंहा जाह न'आवबो दाउ फिसियो नालाय ओ ओ जेरै आ दाउ फिसा दाउ फिसाखौ जोङो जेरै ओ मोजां मोजां फिनोब्ला जोङो ओ न'खरनि सोरगिदिं जेनेबा ओ बिदिनो ओ जे लाङि बायदिसिना थायोना नोंथां बेखौ जोङो माने न'नि बाउन्डाराव ओ गुवारै ओ गासिबो न' न'खौनो बेंख'नानै जों माने ओ बे माबाखौ जेखौ जोङो दोननाय जायो मानोे जाहाथे दाउआ दाउ फोर बाहेरायाव ओंखारलांनो हाया बेनि थाखाय ओ गावनि माने रैखाथिनि थाखायबो मोजां जायो मानोे बेमार आजार जायिनि थाखाय ओ दाउ फिसिनाय बुङोब्लाथ जों बे ओ उन्दैनिफ्रायनो जेनेबा फिसानिफ्राय जोङो ओ फेदेरबोनाय जायो बे उन्दै उन्दै फिसा समाव जोङो दाउनो होनो थाखाय आदारब्ला जों बिदि बिदिनो माइरं इं एंखुर बायदिसिना एंखुरफोरखौ जोङो होनाय होग्रोनाय जायो गिबियावनो दाउ फिसाफोरनो ओ जाहाथे बिसोरो फिसा फिसासो जानो हागोन नालाय फिसा फिसा जिनिस बेखायनो जों एंखुरखौसो जों गिबियावनो ओ होग्रोनाय जायो आरो बेनि बेलायाव ओ जेब्ला बे दाउ फिसा फिसाया देरलांनो हमो अब्ला जोङो आरो बिनिनो ओ गिदिरसिन आदार आरो जों बिसोरनो होनाय जासिगोनलाय ओ इं जायगायाव जोङो ओ बिदिनो माइ सारना होसिगोन ओ बिदिनो माइरं ओ माइ बिदि सारना होसिगोन बिदिनो ओ दाउफोरा देरलाङो जों बेबायदिनो फिबिनायखौ जों नुनो मोनदों सिगांनिफ्रायनो जोंहा आबै-आबौ ओ मोनाबो बेबाय बिदिनो फिबिदों आइ-आफामोनाबो बेखायनो जों बेखौ नुनो मोनदों आ दाउआ जोंनि थाखाय गोबां गोनांथिथार मानो होनोब्ला दाउ फिसिनाया जोंनि थाखाय न'खर खरसनि थाखाय गोबां माने ओ हेफाजाब होनाय जायो नोंथां। बेनि थाखाय जोंनि दाउनि ओ दाउखौबो जों जेने जेनेबा नांखाथारगौ बयनिबो नखराव नुगोन नों नोंथाङा दाउ फिसिनाय बायदिसिनाफोरखौ मानो होनोब्ला जोंहा आंखालनि थाखाय मदद खालामो नालाय बि बिदिनो ओ आलासि दुमसि बायदिसिना फैयोब्ला जोंहा बेखौ ओ आखाइफोराव रांफोर गैयाब्ला बेदर बायनो थाखाय ओ जों बेफोर दाउ फोरखौनो जोङो बुथारनानै जाहो होनाय जायो। आरो बिदिनो गावनि आंखालनि समाव जोङो दाउफोरखौ ओ थाइसे थाइनै रां मोननो थाखाय जोङो हाथाय बाजारफोराव फानहैनाय जायो। आरो बिदिनो ओ गोबां नुनो मोनो गुबुन गुबुन मानसिफोरखौबो आलादा ओ बिदिनो दाउ बयलार बायदिसिना फिसिनाय नुनो मोनो बि बिसोरखौबो बेबायदिनो फिबोनाय नुनो मोनो। ओ गावनि माबानि थाखाय नङा होमबा बियो बे माने ओ गावनि मोनसे रैखाथि ओ आंखालनि समाव औ थाइसे फिथानि रां मोनबोनायनि थाखाय जों बे खौ फिनाय जायो आरो बिदिनो बे दाउनि रैखा खालामनो थाखाय जोङो माने दाउखौ जाहाथे बाह बाहेरफोराव ओ ओंखारलांनो हायि बायदि जों सिगाङावनो आं बुंबोखाबाय जि सानानै दोननाय जायो मानो होनोब्ला बेमारा ओ बै दाउ मासे बेमारनिफ्रायसो जोंहा सोमजिबोनाय जायो नालाय जेराव मेेराव बेयो जुदि गिदिंनानै थाहैगोन जाहैगोन बिनि ओ खि बायदिसिनाखौ मोनजाफ्लांबानो माने बेबो बेबायदि बेमारावनो सोमजिफैयो। ओमफाय बे मास मोनसे-मोनसे फारि-फारि फारि फारसे-फारसे मास मासे जालांजोबनो हमो बेनि थाखायनो जोङो बिदिनो ओ रैखा खालामनायखौ नुनो मोनो। आरो बिनि बागै नोंथाङा आंनो ओ माबायदि आंथ' राहाखौ एसे खोन्थाहरबाय। बिनि आरो अनगायै राहा नोंथाङा आर माबा मोनसे आंनो बा दिहुनना खोन्थाहरनो हागोन नामा आं नोंथांखौ गुरै खावलायहरनाय थाबाय। औ
औ नोंथांनाबो फोरमायनानै गोजोननाय मोनगोन। नोंथां होननाय बायदिनो दाउ अमा बेफोरो जोंनि न' अर सुफुंग्रा आरो ओ जोङो आंखालनि समाव सोरबाफोर मायबा मोनसे आंखाल जायोब्ला बेफोरखौ जों जोङो रां एसे एनै मोननानै जोंनि जा न'खरखौ जोङो। बिथा बिसोरो हेफाजाब होयो। ओ जोंनि बेफोरखौ ओ गोदोनिफ्रायनो फिसिबोदों नाथाय जायफोर बिथांमोना बेखोनो बा बिजनेस खालामथारगोन होननानै फिसिनायफोरा गोबां बेफोरनो दाव
औ
लाना फैनानै गावसोरनि फार्म बेफोरदि बानायो। बिथांमोनहाबो बेखौ रां रुफा खामायनो हानाय बा
औ।
गोबां रां आरजिनो नोंथां बेखौनो फोरमायनो सानोदि ओ जों माबायदि ओ खासे मा होनो दा जोंनि दा जे फार्म बानायग्राफोर नोंथां एसे फोरमायनानै आं गोजोननाय मोनगोन। आंनो गिबियावनो